हेलौ
खोनादोंना नोंथांङा
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांङा दा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ ओमबा जों गुबै आयदा मोनसे लानानै जों सावरायनोसै नोंथां जों माने सल'बाथा सल'बाथाया माने गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जिहेतु माने जों बे सल'बाथानि सोमोन्दैनो एसे सावरायनोसै नोंथां सल'बाथा ओं आं एसे फोरमायना होगोनस नोंथांनो। सल'बाथा होनना बुंङोब्ला माने जों गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो माने खुगा खुगा सोलिबोनायखौ माने जों सल'बाथा होननानै बुंनो हायो जेनेबा। सल'बाथायाथ' माने गोदोनि समावहाय माने इफोरबायदिनो खुगा खुगा खि खिथालायोमोन माने मा होनो बेफोर सल'बाथानि गेजेरजों माने बिबै फिसौनि नुनो मोनो आरो मा होनो दसे सम मेंनानै बा जिरनाय समावहाय बिबै फिसौ माने जिराय लानानैब्लाबो माने सल'बाथा खिन्थानानै होनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो सल'बाथाया ओरैबायदि माने मानसि जोंनो माने गियानबो होनो हायो सल'बाथाय आरो बेजों लोगोसेनो खुगा खुगा सोलोंनाय हिसाबै बैफोर समावहाय माने सल' बाथाफोरखौहाय खिन्थालायोमोन आरो। जेनेबा बिबैफोरा माने माने गोजां बोथोराव मोजांसिन आरो बैफोर सल'बाथा खिथालायनाया जेनेबा गोजां बोथोर समावथ' अर सायोमोन नालाय माने अर सायनाय समावनो माने बिबैफोरा बिबैफोरा बा फिसौफोरा माने जमा जिरायलायनाय अर सायनाय समावहाय माने फिसौ फिसौजो फिसौलाफ्रा माने बिबौ एबा बिबौफोरखौहाय माने सल'बाथा खिथानो होयोमोन आरो। मा होनो औ माने सल'बाथा खिथानो होनानै माने बेफोरबायदिनो सल'बाथा खिथालायो आरो बिदिनो गोबां सल'बाथा जों मोननो हायो जेनेबा
गोहो गैया होननानै बुंनाय जादोंमोन नालाय बेवहाय माने फिसाफ्राबो मा होनो फिसा मानसियाबो माबा फिसा जिबियाबो माने बुद्धि थायोबा माने गिदिरखौ रैखा खालामनो थाखाय माने गोहो दं होननानै माने फोरमायो बे सल'बथायाव आरो बिदिनो गोबां जोंहा माने मा होनो दाउखा दाउखाया जि जि मा होनो दै गांनानै माने माने दै लोंनाय बै दैहुनि दैया माने आद्राबाबो बे गावनो मा होनो बै दैखौ लोंनो थाखाय माने गाव बुद्धि बाहायनानै माबायदि मोनलोंगोन बे दैखौहाय माने जों मा होनो मिथिनो मोनो आरो माने जों जोंनियाव माने गियान थायोबा बुद्धि थायोबा माने जों मोनफुं मा होनो मोनि फोरमायनायखौ जों मिथिनो मोनो आरो। आरो बिदिनो गोबां दंबावो मोख्रा मोख्रा मोख्रा आरो सियालमोन नामाथाय आं गोसोआव गैला माने बारा सल'बाथाफोरखौ। ओ माने मोख्रा आरो सायालल माने बिसोरो थालिर जालाय थालिरनि बागैनोमोन नामाथाय बे सल'बाथाया माने थालिरखौ माने बिफा मा होनो बिदि जाजोबनाय बेफोरबायदि आं गोसोयाव गैला बारा। नोंथाङा मा होनो बेफोरनि सल'बाथाफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां।
औ नोंथां नोंथाङा जा बुंलांदों औ नोंथाङा जा बुंलांदों बेयो नंगौ ओ सल'बथायाया जाहैबाय जोंनि गोदो आबै आबौमोननि मुगानिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे खुगाजों खुगा ओ बास्लायबोनानै सोलिबाय थानाय मोनसे माबा थुनलाइयानो होन जायो जेनेबा बेनो जाहैबाय सल'बाथा। ओम ओ नोंथाङानो बुंखादों गोदोनि समाव सल'बाथा बिदि सल'बाथा खोनथालायनाय जेनेबा अर सायनाय बेफोराव खोनथानाय बेफोरो सल'बाथा खोन्थालायनाया गोदोनि समाव बांसिनमोन। ओमफ्राय नैबे दानि दानि समाव जों बिदि सल'बाथा खिन्थालायनाय। जेनेबा ज' ज' बिफां सायाफोराव जिरायनानै खोनथखलायनाय बिदिनो अर सायनायाव खोन्थानाय। बेफोरो बेफोरखौ जों दा बारा नुनो मोनलिया नंगौना नोंथां उम।
औ। बैफोर सल'बाथा खिन्थालायो माने दानियाव माने बिबै फिसौनि समाव माने बेफोरबायदि खिथालायोबा मान सल'बाथा खिथालायोबा माने बिबै बिबनि माने बोराय बुरै एबा बिमायंफोरा जानायब्लाबो माने बोराय बुरैजों माने खाथि सोमोन्दो थायोमोन आरो बेफोरबायदि फसल'बाथा खिन्थालायनानै माने दिनैनि समाव जों माने बैफोरबायदि सोमोनदोखौ नुनो मोनला आरो माने। औ दानियाथ' माने सल'बाथा मा खौ सल'बाथा होनो बेखौबो मिथि मिथिला माने गोनो मा होनो दानि गथ'फोरा माने। औ खायसे मानसिफ्रा माने जों बैफोर औ सल'बाथाफोरखौ जों माने फराय बिजाबावल'सो मोनसै आरो माने सल'बाथाय बिदिखौ बुङो होननानै माने बै मा होनो बिजाबफ्राव फरायनो मोनब्लासो मिसिगोन आरो बेबायदिखौ सल'बाथा होनो होननानै दानियाथ' माने बिदिनो गोबां मा होनो स्कुल फरायसालिफ्रावबो माने गथ'फोरा माने मिथिनो थाखाय माने बिदि सल' बाथाफोरखौ माने फराय बिजाबाव होफादेरनायखौ नुनो मोनदों आरो। जाहाथे गथ'फ्रा माने मा होनो बेफोरखौ फरायनानै गियान मोनो आरो जोंनि सल'बााथा मानि गोदोनि आबै आबौनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय। मा होनो थुनलाइ बा बे सलबाथाया माने बेफोरनि माने सोनानै दोनदोंबा लिरनानै गालांदों बेफोरखौ आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा बेफोरनि बागै मा सानो।
औ नोंगौ नोंथां ओ मा होनो खनसे बुंबावलाय नोंथां।
औ माने जों माने जों मा होनो सल' बाथाफोरखौ जों नालाय माने फोर खोनादोंना नोंथां?
मोजां खोनायासै नोंथां एसे बुंफिननाय।
जों माने बैफोरबायदि खुगा माने गोदोनिफ्रायनो जिहेथु बे सल'बाथाया सोलिबोनाय नङा होनोमबा आबै आबौमोननि समाव। थारमाने जों बे सल' बाथाफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों मा खालामनाया मोजां होननानै बुंदों नोंथाङा
ओ ओम ओम बे सलबाथायानो जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो खुगाजों खुगा बारस्लायनानै सोलिबोनाय मोनसे ओ माबा आरो ओम बेखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो ओ जेनेबा आथिखालावबो बेफोरबायदि सल'बाथा खोनथालायनाय ओ जेनेबा मा होनो लिरनानै लिरनानै दोननाय बेफोरबायदि खालामोमोनब्ला सल'बाथा बांसिन सल'बाथानि माबाया बांसिन माबा जागौमोन आरो गोजोर जागौ गौमोन औ आं बेखौनो सानो
औ नंगौ नोंथां बुंनाया थिगानो माने होनबा जों ओ सल'बाथाफोरखौ खि थालाय माने जों दसे सम दिहुननानैब्लाबो माने गोदोनि आबै आबौमोननि मा होनो खिथा ओरैनोथ जों जिरायनाय समावबोथ माने इदि खि नङा होमबा नोंथां ओरैनो जों मेंनानै बा बिफां सायाफ्रावबा ओरैनो दसे सम जिरायनानै जिहेथु माने बेयावहायनो माने खिथालायनाय हुदाफोर खालामोब्ला आरो बेजों लोगोसे माने खायसे फरायनो रोङा नालाय बिनि थाखायनो माने बैफोर सल'बाथाफोरखौ माने खिथायोब्ला माने जों खोनासंनानै मोजां खोनासंनानै माने जों बैफोर सल'बाथाफोरखौहाय मा होनो लिरनानैहाय जों माने बिजाबफोराव सेबखां बा ससेल मिडियाफ्रावनो हगारोब्ला जों जों औ ससियेल मिडिया जिहेथु माने जोङो बेफोरखौ माने ससियेल मिडियाफ्रा हगारनो हायो बाथाफोर फोरमायनानै होनो हायो माने माने दा ससियेल मिडियाफ्राव हगारना होयोब्ला माने बिदिनो गोसारनानै माने जोंनि सल'बाथा जिहेथु बेखौ माने फोथांनानै लाखिनो हागोन होननानै आं सानो आरो माने गोदान मुगा ससियेल मिडियानि मुगा नङा होमबा नोंथां माने ससियेल मिडिया मायबेबा मोन से माबोबा मोनसे होयोब्ला माने नों आं सेयार खालानानै माने बेबो नों मोनसे आं मोनसे सेयार खालामोब्ला
स्प्रिद जायो आरो उम
माने बयबो मिथिसारगोन आरो माने नोंनि नोंनि नोंनियाव जा फलवार्स दं बा नोंनियाव जा फ्रेन्स दं बेफोर माने मिथिसिगोन आरो आंनियाव माने बिदिनो नोंनि आंनि बि दिनो सासे सानै माने सासे सानैब्लाबो बेफोरबो माने मिथिनानै माने आरो बैसोरबो सेयार खालामगोन नालाय बिदिनो सल'बाथाफोरा ओं आं बेखौ सानो आरो नोंथां नोंथाङा आरो माबाफोर एसे फोरमायना होबावदो नामा नोंथां
ओं नोंगौ नोंथां ओ नोंथाङा जा बुंलांदों गासिबो नोंगौ ओम सल'बाथा ओ सल'बाथा खोनासंनानै जों माखासे गियानफोर मोननो हायो जेरै मा होनो गोसोखौ बिदिनो गिलिर मोननायफोरा सल'बाथा खोनासंनानै गोसोफोरा स्रां जायो ओ बेफोरनोमोन आरो ओ दानि जुगावथ मा होनो
दानि जुगावथ मा होनो बांसिन मा होनो बेफोरबायदि सल'बाथा खोन्थालायनाय ज' ज' जिरायलायनाय बेफोरखौ नुनो मोन लाया बांसिन मानसिफोरानो ओ ससियेल मिडियाव मुखुब जानानै थानायफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ नोंगौ नोंथां आरो सल'बाथाफोराहाय माने जिब जुनारफोरब्लाबो माने मानसि महर रायलायनो हानाय बा जों माने फोरमायनो हायो आरो माने सल' बाथाखो माने जाय ओन्दै गथ'फ्रा माने खोनानानैहाय माने मिन्थिनो लुबैयो आरो माने गोदोनि समफ्राव माने नामा मानसिफोरबायदि जिउ खुङोमोन नामा बेफोरबायदिखौ माने मिथिनो लुगैनाय बे मोनसे माबाया सोंथिया जाखाङो आरो गथ'फोरनियाव माने इफोरबायदि दंमारोमोन नामा माने सल' माने नंगौ
औ
माने मिन्थिनो लुबैनाय बैफोरखौ माने गथ'फोरनियावहाय सोननानै होनांगौ आरो उम ओमबा नोंथां समाबो जाना फैबाय जोंना। जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां।
दे औ दे ओमफाय